हेल' हेल' हेल'
अ हेल'
खोनायाखै नामा औ खोनाबाय औ खोनाबाय खोनाबाय औ हेल'
ओ खोनादों हेलौ
ओ दे बुंदो ओं
अ आङो नोंथांजोंनो जोङो माबा बर' हारिनि सोमोन्दै रायलायनो होननानै हरदोंमोन न
औ बर' हारिनि माबायदि सोमोन्दै जेनेबा
जेनेबा इदिनो जोङो गोदोनिफ्राय मा मा मा फालिबोनाय बर' हारिनि सोमोन्दै मा मा दामनाय देनाय दङ मोसानाय बेफोरनि सोमोन्दै
अ अ रायज्लायनो हागोन दे ओं मोसानायाथ' जोंनिया मेन मोसानाया जाहैबाय जों माने बैसागुआव मोसायो नङा होमबा
औ
बैसागुआवनो जोंनि मेेन मोसानाया बैसागुआवनो होनजायो आरो थेवबो जोङो माने जोंनाया अनेख रोखोमनि मोसानाय दं जेनेबा जों रंजानायावबो मोसायो मालाबा जों माने फुजा होनाय बिदिनो बेफोरावबो जों मोसायो अनेक रोखोम रोखोमनि मोसानाय दं जोंनियाथ' बैसागुआथ' बैसागोनि मोसाबाय ओमफफ्राय फारसें जोङो फुजा होनाय बेफोरावबो जों फुजा होनायनि मोसाबाय बेफोरबायदि नङा होमबा
औ औ बैसागो बोथोरावथ' जोङो गोबां रोखोमनि मोसानायखौ मोसायोना
औ औ जोङो माने सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बिदि बोराइ बुरै गथ' गथाय
औ सेंग्रा सिख्लानि मोसानाय ना गथ' गथाइनि मोसानाय गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ बैसागु मोसानायाव
औ बेहाय दुखुनिबो मोसानो हायो खुसिनिबो मोसानो हायो बिदिनो अनेख रोखोमनि दं आरोना बैसागु बोथोराव मोसानाया
औ
दा नोंसोरनिखैबो दाखालै बावैथ' बै बैसागोआ जोब्बाय दाख्लैबावैसो दा नोंसोरनिथिं माबायदि माबायदि जेनेबा जोबलांखो बैसागोआव रंजानायफोरा
बैसागु बोथोराथ' दाख्लैसो जोबनानै थांबाय बेयाव जोङो बैसो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बैसागो बोथोरखौ जोङो मोजाङैनो बारहो हरबाय। दामनाय देनाय। मोसानाय मुसुरनाय जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला खौसेयैनो जोङो मोसानानै बैसागो खौ बिदाय हरनाय जादों।
औ। बिदिनो जोंनिथिंबो मोजाङानो मोजां माने बारलांदों आरोना फार्स्टनिफ्रायनो बिदिनो बयबो गामियाव रंजाग्रोबाय जोङो। गामियाव। बिदिनो ज' ज' खुलुमलायनाय मानाय बेफोरखौ जाग्रोबाय बिनि उनाव न'खर न'खर नखर हाबनानै रंजाबाय माबाय आरो दानिया जोङो माने दानि जुगावहाय जों माने गामियाव जमायै मोनसे माने फांसन बायदि बेबायदि खुङोना। बेबायदिबो खुंदों आरोना जोंबो। मोसानायजों लोगोसे जोङो खेला दुला बायदिसिना रोखोम। रोखोमनि होबाय बिनि उनाव जोङो बेफोरखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो माने मोसानाय सल' खाय बेफोर बायदि बादायलायनाय बेबायदिबो बानायदों आरोना जोङो गामियाव।
जों गामियावबो जोङो बैसागु बोथोराव बेबायदिनो खुङो। गिबियावनो जोङो। खेला खुंफायो बे मोसानायजों लोगोसे बिदिनो मोसानायाव जोङो बादायलायनाय होनाय जायो जाहाथे जोंनि मोसानाय मुसुर नाय गासैखौबो गोजौ थाखोआव दिखांनानै लांनो थांनो हानो थाखाय।
औ औ बयबो थुलुंगा मोनो बे। जों बयबो माने रंजानो खाबु मोनो आरोना बिदिनो।
बोथोराव बेबायदि मोनसे बादायलायनाय होनाय जायो।
बेजों लोगोसे आरो अबे जेनेबा जमा जमा मोनसे गुवार एरियाजों लानानैबो मोनसे फांसन बानायो।
औ औ।
बेहायथ' आरो गोबां गोजान गोजाननि बादायग्रा बिदिबो लेंहरनाय। जायो बिदि।
औ।
बयबोथ' मोसायो नोंसिनि गामिफोरखैबोथ' जेनेबा बिदि मोसायोना जमा मोनसे थिम खालामनानै मोसायो।
मोसायो औ जोंनिखि मोसायो। सेंग्रा सिख्ला हानजाया सेंग्रा सिख्ला। हान्जा। बिहामजो हानजाया बिहामजो हानजा बुरै बुरै हानजाया बोराय बुरै हानजा। आरो उन्दै गथ'फोर हान्जाया उन्दै गथ'फोर हानजायै जोङो बैसागो बोथोराव बिदिनो रंजालायो।
औ बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा सिगां समावथ' जोंनियाव दामनाय देनायावथाय माने बारा गथ'फोरखौ दामनाय नुवामोन हिनजावफोरखौथ' दामनो मोना होननानै जोंना फोथायबोनाय दङमोन नङा होमबा। सिगां समावहाय दानिया। थ' जों बे खौ माने फोथायलिया। हिनजावफोराबो दानिया दामबाय गथ' गथायाइबो दामो दानिया गासैबो दामग्रा जाजोबबाय दानियाथ'।
औ दानि जुगाव जोङो हिनजाव हौवा गासैबो समाननो रोंगौथि गोनां जाजोब्बायना बेनिखायनो जोङो गासैखौबो गोजौ थाखोलांनो थाखाय हिनजाव हौवा रोंजोबनाय जानांगौ आरोना।
बेखायनो जोङो माने बैसागुनि एसे सिगां सिगां मावबादा बेबायदि दामनाय देनायनि मोनसे मावबादा खुलिनाया मोजां आरो ना
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा बैसा सागोनि सिगां सिगां जोङो मोसानाय मावबादाखौबो खुंनाय जायो बेबायदिनो बेहाय माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोना बाहागो लानानै मोसानाय सोलोंहैयो
औ मोजाङानो बेफोरबायदि माने ओ सिगांनियाथ' सिगां समाव थांबाय गावसिनि दिनाव थांबाय आरो दा जोंनि दिनावहाय माने जोंसो खालामनांसिगोन जाहैबाय नङा होम
औ नंगौ
जोंबो सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि उन्दै माने फंबाय बिनानावमोनखौबो जोंनो फोरोंलांनांसिगोन अब्लासो जों जोंनि बर' हारिमुनि हारिमुखौ माने गोथाङै माने दोनलांबाय थानो हागोन आरो ना इुन जोलैनि थाखायबो बिदिनो
आरो जोंहा मोसानाय जों लोगोसे जोंनियाव गोबां दानाय लुनाय ए ओ बर'नि आगर आखायफोरबो दङना बेफोरनि सोमोन्दैबो जों आङो सावरायनो सानदोंमोन आरो
अ दे सावरायजायो ओं
औ जोंहाथ' बर'आव गोबां रोखोम रोखोमनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बर'आव दङ जेरै हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना जोमग्रा फास्रा ना हौवाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ
औ
बर' हारिनि गेजेराव जोङो दा ओ गोबां रो खोमनि आगरफोर दङ नोंथाङा मा मा आगरनि मुंखौ मिथिगौ
आंथ' जेनेबा मिथिनायाथ' एसे मिथियो बारा मिथियाबाबो जेनेबा आङो बुंनोसै जेनेबा जेनेबा हाजो आगर बे मेन नङा होनोमबा हाजो आगर ओमफ्राय दिं दखिया आगर, ओमफ्राय फारौ मेगन बैग्रि बिबार, बिदिनो थाइगिर आगर, दखान आगर, मखरदमा, लाव बेगर, माने अनेख रोखोमनि आगराथ' दङ बिदिनो बांद्रायखौथ' माने गोसोआव फोजोबलाय लांला बिदिनो आरो सिगाङाव दाजोबोमोन नङा होमा मैदेर गराय बेफोरखौ खौबो एरनो नाजायोमोन सिगांनि समावथ' राजा रानि बेफोरखौबो
जोंहाथ' गोदोनि समावहायो बै-बैफोर माखासे साव गारिफोरखौ जोङो जोमै मैदेर गराइ बेफोरखौ जोङो गासैबो जियावनो सावगारि एरखाङोमोन नङा होमबा
दानियाथ' बांद्राय बिदि दानायखौ नुनो मोनला आरो ना गामि लायै गामि दाबो ओनसोल लायै ओनसोल दाबो दानायफोरा दङ खिन्थु गोबां गामियावनो माने दानायखौ गारलांनो हमबाय आरो ना दानिया
औ
बिदिनो जोंनिथं खिन्थु दायो दाबो जोंनि ओनसोलथिंफ्राय दायो आरोना दाबो
औ नों दा माबाफोर जि जेनेबा द' ख'ना फास्रा आर'नाइ जिफोर दानो दाखांबाय नामा
औ दाखांबाय ओं माने मोजाङानो दानो दादावबाथाय जेनेबा बे बे खौ मोजां मोनो आरोना बिदि जोंनि ओनसोल जोंनिथिंथ' माने बयहाबो दायोआनो दाबो। माने सोरहाबा ओ न'खरसेयावनो बिदिनो मोननै माने गंनै सालखुन्था गाहाम थायो आरो ना। बिदिनो सोरबा फिसाजो दायो बिहामजो थायो बिखुनजो दायो बिदिनो आरो
जोंनियावबो बेबायदिनो गोबाङो बर' बर'फोरनि न'खराव न' खराव गंफ्रोमबो न'खरावनो जोङो हिसानसालि नुनो मोनो। सोरहाबा दायो दख'ना सोरहाबा दायो गामसा सोरहाबा दागोन आर'नाइ बाय दिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो मानो गाव गावबागाव आखाइजों दानाय जिखौ गाननानै जोङो सोलिबोदों आरो
औ बेजों माने ओ गावबा गाव गाननायजों लोगोसे जों आरो फाननानैबो
औ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो। जोङो न'खरखौ एसे हे फाजाब होनो हायो।
बेजों लोगोसे आरो दा जोंनिया माने इन्दिनि दख'ना फारसा बेफोरो माने जोबोद माने बिराद बेसेन गोसा दाथ'।
आखाइजों दानाय जोंहा दा बे बर'नि दख'ना गामसाफ्रा ना? बेसेन गोसा बयनिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोसा। औ इन्दि जि खौथ' जोङो ओ मानिफ्राय मोनो होनब्ला जोङो गिबियावनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोननाय जायो ना?
औ एम्फौनि फ्रायनो ओं एम्फौखौबो जों मोनजाबाय बेजों लोगोसे फिथोबनिफ्रायबो जोङो खुन्दुं बानायबाय। ओम थाव ख्रि लुनानै
गोदोनि दिनावथ' जोंहा गासैबो इन्दिनिफ्रायनो दिरुनोमोन ना? खुन्दुंखौ इन्दि एम्फौनिफ्राय।
औ बांसिनहाय ओं। दानियाथ' जों बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै सोंनायबो जायो आरो
औ।
इन्दिनिखौबो जोङो माने दानायखौ माने लाबाय थानांगोन। मानो होनबा बेहाय बियो बिराद मोजां बे जियाहाय आरो बे जोङो बेखौ फानोब्लाबो बिराद रां आरजिनो हायो।
औ।
बेखायनो जों माने बेफोरखौ गारालासेनो माने दालांबाय थानाया मोजां आरो ना।
ओम मोजाङानो।
ओम ओम। दखनाफोरखौबो बिदिनो दानो हायो आगर एरनो हायो आरो मा होनो गनसियाव सोखानानैबो जों दानो हायो।
औ द'खनाखौथ' जोङो ओरैनो द'खनाया जेनेबा ओ मा मा रंनि मा मा खालारनि द'खना होननानै बुङोब्ला बुंनो हागोन नामा एसे?
ओ दोन्थ'नोसै नामा सावरायनायखौ? एसे गोबावानो जाबाय औ दे।